औ औ खोना खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा बिजि ओ नोंथाङा फ्रि दङ।
ओ आं दा फ्रि दङ।
अ खबरा माबायदि नोंथां?
मोजाङानो।
ओ दा दिनै होमब्ला जोङो दासे सम जानाय लोंनाय एबा फुडस जे आथिखालनि जानाय लोंनाय आरो गोदो गोदायनि जानाय लोंनाय बेफोरसो एसे सावरायनोसै नङा होमबा।
औ
ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोबाथ गामियारि थासारिनि जेनेबा जिहेथु ओ जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय बेफोरो माने टाउन ओनसोलनिस्राय गुबन गुबुन जायो आरो नङा होमबा जे जों गामि ओनसोलाव फिथाइ सामथाय फिथाइ सामथाय ओ उम जेरै थाइजौ लेसु आरो खान्थाल बेफोरखौ जों माने बोसोर बोसोर गामिनि ओ एजे फिथाइ महरै जोङो मोनजाबाय थायो नाथाय गामि ओनसोलाव बेफोरखौ जोङो बायनानै एबा टाउन ओनसोलाव जे केमिकेल इउस खालामनानै बाहायनाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ गामि ओ टाउन ओनसोलाव जानाय खौ जों नुनो मोनो आरोना औ औ जानाय होननानै बुङोबाथ सरसनस्रा जोंनि हेल्थ खानायानो जाबाय जोंनि ओंखाम। ओ बेजों लोगोसे जोङो जोङो आथिखालावथ आरो ना बेदराथ थाखायो। नङा होमब्ला? ना औ सोरबा ना जायैफोरा बेदर बेदर जायैफोरा उम मा होनो पनिर बेफोरखौ इउस खालामो ओरैनो सरासनस्रा औ माने दा नोंथाङा मा मा आदार खौ माने जानानै जेनेब मोजांसिन नाङो जेनेबा फिथाइ सामथाइ जेनेबा आजिखालिथ आरो दासान्दिथ बोथोराव फास‌फुदबो जायो जोङो जेनेबा नङा होमबा थावनि बानायनाय आरो फिथाइ सामथाय नोंथाङा माखौ मोजांसिन मोनो जेनेबा जानानै?
फिथाइ साम फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला दा माने दानि समाव उम थ जोङो थाइजौ मोनो थाइजौनि सिजोन दायो ओमफ्राय जेनेबा खान्थाल थाइजौ आरो खान्थालनि माने थाइजौखौ माने बानलुजों बिदिनो मान लगायनानै जाबा
थुफ्लेनानै आरो न औ।
औ माने जोंनि बे गामि एरियायावसो बांसिन बिदिया जायो। माने दिनो लोगोफोरजों जानाय लोंलाय खालामलायनाया बिदिनो फिथाइ सामथाइ
जायो औ।
औ जों बिदि टाउन एरियायाव बांद्राय जों नुनो मोना आरो ना बिदिखौ।
औ नुवा नुवा नुवा।
जों माने फास्ट फुड होनोबाथ' बिदिनो जोङो बर'नि औ बर'नि मे ओ बे जोङो माने बयलारनिखौ दाउ आथिं होनो ना। बेखौबो मोजां मोनो।
औ
थं बिदिनो गुबुननि ओमफ्राय बिदिनो मम' बिदिनो साव सावफोर आरो। जों माने जानानै मोजां मोनो।
औ औ उम बेबायदिनो माने ओ जानाय होनोब्लाथ' गोबां दोङ नङा होमबा? फिथाइ सामथाइ ओ थावनि बानायनाय एबा ओरैनो बयल खालामनाय हिसाबैथ' जों मम'सफोरखौ मोनो। बेबायदिनो जानाय लोंनायनि सायावबो जेनेबा जोंनि देहाया खहा जायो नङा होमबा। ज-जायो जेनेबा जों बांद्राय थाव जायोब्ला जेनेबा सानफ्रोमबो जों जेनेबा थावनि जेनेबा मुवाफोर बानायनाय एबा थावआव सोमब्रबनानै बानायनाय जों जेनेबा फास्ट फुडफोरखौ स्पेसियलि इउस खालामबाय थाबोला जों जाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया हार्म जायो जायनि जाहोनाव जोंनि गेस्टिक फेटिलिभार बेफोर माने जोंनि देहाखौ हार्म खालामो। ओ बेफोरनि औ बेफोरनि नि थाखायनो जोंनि सुबुंफोरनियाव खहा जायो जेरै ओ उदै सानाय जेनेबा लिभारनि जेनेबा लिभार ओ लिभारा जेनब एसे कम जर जानाय आरो किडनि स्टन बेफोरो जानाय लोंनायनि सायावनो जायो जेनेबा जोंनि दै दै फोराबो थ' जोंनि मइेनलि ओ इउस खालामनाय आदार हिसाबैनो जों जेनेबा इउस खालामो नङा होमबा
औ औ
जानाय लोंनायफोराव जेनेबा ओ साब सिखोन खालामनानै जों जेनबा मोजां जायाबा जोंनि देहाखौ हार्म खालामो जानाय लोंनाय आदारानो जेनेबा जाय जोंनि जाय जोंनि गोनांथार मुवा बेनो जोंखौ जेनेबा हार्म खालामो जाय जों जायखौ मोजाङै बासिनानै जानो रोङाब्ला एबा लेथ्रा माने गाज्रि रोखोमै जों जायोब्लाथाय माने नांनायनिख्रुइ बांद्राय जायोब्ला जोंनि देहाया हाम जायो आरो खहा जायो जायनि जाहोनाव जोङो ओ लिभार किडनिखौ जेनबा गावनि देहानि अंग'फोरखौ जेनबा जोङो खहा खालामनानै लानाय जायो आरो। नङा होमबा नोंथां? नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा फासट फुटनिथ' इदि गलाफोर थायो नालाय ओ खोनादों। दा ओ साराद थियाव दङ नामा जेनेबा इदि औ साखाथियाव दङ नामा जेनेबा इदि फास्ट फुडनि दखान आ एप्पोल ओ जुस बे फोरबायदि जेनेबा इउस खालामनाय जेनेबा दखान दङ नामा नोंथांनि ओनसोलाव आरो
ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माने जोंनि खाथिनिनो बे ओ माने दखानाव माने एरियाव आरोना जों नुनो मोनो जों बिदि फास्ट फुड फाननाय ओ बिदिनो लामाय
औ
औ
अ
औ औ
फा फास्ट पुट थ' ओ बिदिनो
औ औ
बिदि माने जों बांद्रायबो जों जेनेबा जाजाया बुस्थुफोरखौ ए बांद्राय जायोबा माने गावखौनो खहामनानै लानाय जायो आरो जोंनि सायावनो बिदि गेस्टिक जा हमगोन बिदिनो उदै गाज्रि जागोन
उदि गाज्रि जानाय
गावनो माने प्रब्लेम जायो आरो
दाथ' हेल्दि खाना होननानै बुङोबा जोंनि ओंखामानो नङा होमबा आरो बेनिसायाव आरो गुबुन गुबुन आदारफोर नाङै आदारखौबो जों जादेरनानै होयोब्ला जोंनियाव जेनेबा फुड पयजन होनना बुङो जोङो जेनेबा बेफोरबायदि उदै गाज्रि जानाय लस मसन बेफोर जायो आरो
औ
बेफोरबायदिनो सरासनस्राथ' आंबो एसे एसेबांनो जेनेबा फास्ट फुडफोरखौ जानाय जाया आं स्पिसियेलि ओ जेनेबा बुट मिक्सर बेफोरखौ जायो आङो आरो ओंखाम जायो आरो फिथाइ सामथाइबो जानाय जायो थालि आपेल आंगुर बादम इफोरखौ आं मोजांसिन मोनो आरो ओ फास्ट फुड ख्रुइ माने बेफोरखौ मोजांसिन मोनो ओ याव जायोमोन आङो बेफोरखौबो मोजां मोनोमोन जानो नाथाय दा आरो एसे मोनथिनाय जाबाय नालाय
औ औ
गलाफोरावबोथ' बेफोरनि ओ बेसेनफोरा गोबां नालाय बांद्राय बायनानै जाबाय थाजाया जोंबायदि मानसिया बेफोरखौ माने इनभेस्ट खालामबाय थानो हाया आरो जानाय लोंनायाव ए जाय जोंनि थाखाय खाइ ओंखामानो बेस्ट बेस्ट आरो जोंनि थाखाय औ जोंनि देहानि थाखायबो जोङो औ जेसेबां हायो दै दै लोंनांगौ जाय जोंनि देहाखौ जोंनि देहाखौ ओ हेलदि खालामो
औ
दा ओ नोंथाङा ओ जेनेबा न' सरासनस्राथ' न'फोराव जेनेबा बानायनायबो जायो नङा होमबा हेल' खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ माने ओ नोंथाङा मायबाफोर संनो रोंगौ नामा जेनेबा फास्ट फुड हिसाबै आरो
होनोब्लाथ' रोङो आरो ओ बिदिनो ओ बेदर संनाय ओ बिदिनो दालि संनाय
औ
ओमफ्राय बिदिनो बर'नि ट्रेडिसनेलफोरखौ बांद्राय रोङा जेनेबा बर'नि ट्रेडिसनेल होनबा अनला औ साम' बेफोर गौ माने बांद्राय नार जि जों अमा बेफोरखौ माने रोङा आरो बांद्राय औ माने बे एसे गोरा जाहैबाय नालाय
गोरा जाहैबाय नालाय औ औ एसे संनाया माने एसे जोंनि बिमा बिफाफोरासो रोंगौ आरो बेफोरखौ संनो ना
औ माने बेफोरखौ औ
ओ दाथ' ट्रेडिसनेल होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया साम' दावजों अनला आरो मा होनो खारै मैगं बेफोरनि बेस्ट आरो जोंनि ओ जोंनि ट्रेडिसनेल होननानै बुङोब्ला नंगौना आरो बे बेफोरबो जोंनि देहानि थाखायबो हार्मबो खालामा आरो आथिखालनि जि आथिखालनि जि जेनेबा जानाय बेसाद बेफोरनिफ्रायबो जेनेबा एसे बेसेन गोसाबो नङा बेफोरो नाथाय जोंनि आथिखालनि ओ मानसिफोरा बे बेफोरनि जानाय लोंनायखौ खमायबाय आरो नङा होमबा जे सोराबा संनो रोङा मोजाङै ओ सोराबा औ सोरहाबा मोजाङै बानायनो रोङा जेनेबा संनाय बेफोरसो टेस्ट खौ बेफोरसो लाबोयो नालाय संनाय मस आ मस्लि होनाय राव
संनायासो मेन नालाय
औ औ बेनिखायनो माने बारा जास्लाबलाय लांला आरो आजिखालिनि मानसि दे होमबा नोंथां दोनथनोसै नामा जे ओ दसे सम ओ दसे सम रायलायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। औ दे दे जागोन दे अ गोजोनबाय औ । गोजोन्नाय थाबाय। बेै जालाय